औ नोंथां खोनादों।
औ अ दासानदै नोंथाङा ओरैनो दंथ'योबा नोंथां? मोजां आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
बिदिबा नोंथाङा दसे समहोनो होगोनना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय औ एम्फौ लाथाखौ जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो फिसिबोगासिनो नङा होमबा ओ बिदिब्ला दास ओ नोंसोरनि ओनसोलाव बा गामियावबा नोंसोरनि न'खराव माबायदि एम फौ लाथाखौ फिसियो बेखौ मा मा जाहोयो माबोरै जोथोन लायो एसे
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ
बे आ आ बर' आइजोफोरा एम्फौ लाथा फिसिनायाव जेरै आखा फाखामोन ओ बिदिनो जों ओ दासिमबो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गोबां नङा- सान एम्फौ लाथा फिसिनायखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां जोबनानै थाङाखै जेरै गोदोनि आइजोफ्रा औ ए एमफौ लाथा फिसिनाय सि जोम आरो बेखौ फाननानै मोननाय रांजोंनो गावनि न'खर सामलायनो हायोमोन गाव संथाना थानो हायोमोन आरो नोंथां सेरेथ दानि औ दानि जुगावबो जोङो ओ एम्फौ लाथा फिसिनायखौ न'खर न'खर गोबां नुनो मोनाबाबो साफा सानैखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंनो एम्फौलाथ औ एम्फौ लाथा फिसिनोबा जोंनो गिबियावनो जोंनो जोलै जेरै जोंनो गिबियाव सोख्रि नांगोन जेरै फिथोबखौ जोङो ओ बै ओ जेरै ओ गोमो गोमोरे गोमोरे जायो दे आ आथावख्रि बेखौ जोङो ओ औ बिजि खुन्दुंजों जोङो सि ओ फिथोबखौ जोङो ओ सुनानै जोङो बिजिजों आलायना दोनगोन बिनि उनाव बियो सोख्रि महर मोनगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जों बेखौ औ सियाव बास्थाब होनाय जागोन आरो बिनि उनाव बियो गोरलै गोरलै गोरलै बिदै होगोन आरो बिनि उनाव बियो सियावनो सिथाबना थागोन आरो बिदैया बिनि उनाव बियो ओ एम्फौ जागोन गोरलै गोरलै एम्फौ जाब्ला जेब्ला बिखौ जोङो सियावनो दोननाय जागोन आरो नों थां दै मोनसे ओ सियाव जोङो बेखौ दोननाय जागोन फिसा फिसा गोरलै गोरलै एम्फौखौ आरो बियो गोरलै एम्फौसो नालाय बियो गोरा बिलाइ जानो हाया खिलि दाननाय जोङो ओ ओ बिलाइखौ होनाय जागोन आरो गोरलै बे आक्सा फिसानो औ बिनि उनाव औ एसे बियो देरोब्ला जोङो जेरै आक्सा बिलाइ गोराखौ जोङो बि बिनो होनाय जायो इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो आरो नोंथां गोराखौ बिनि उनाव बियो औ बिनि उनाव बियो थारुं थारुं बिलाइ बेखौ जानो हागोन जेरै खारं बिलाइ ओ था आलुनि बिलाय बे बेफारि बिलाइ बेफोरखौ बियो जानो हान बेखौ दान्दायाव जोङो आरो जोंनि दान्दा बैसां गायनानै जोङो बे इन्दी बिलाइफोरखौ जोङो बै सांङाव आलाय आलाय बेखौ ओ बियो जागोन आरो बेयाव बियो देरब्ला एसे गिदिर जाबब्ला औ बिनि बेयो मोनब्ला औ औ बिनि जोङो हाइ ओ खिफोरखौ जोङो साफा खालामबाय थानांगोन जाहाथे आक्साया साफा खाम नाय बिदि जायो आरो आक्सायाबो आरो नोंथां
औ
बिनि उनाव बियो औ जेरै गोमोन फैनो जाबा मोनबाथाय जारे जारे गोमोरेरे जा जायोना बियो ओ बिलाइफोरखौ जानो गारगोन आरो आरो खिनायफोरा एसे खम जागोन आरो बियो बिलायनि बिलाइफोरखौ जायालासिनो बिलाइ सायाव मानखोलांगोन आरो नोंथां बे समावनो जों बेखौ ओ जेरै मोनबाय ओ फिथोब थोबनो जाबाय होननानै जोङो ओ जेरै बिनिया मोनसे आवाज फैयो नालाय नोंथांमोनब्लाथाय जेरै स्रब स्रब सोदोब फैयो नालाय जों बेखौ फिथोब जेरै जोङो औवा बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ गोरान बेफोराव जोङो फख्रियाव दोननानै जोङो बेखौ गोमोन फैनायखौ जोङो हमनानै जोङो बे थावख्रियाव दोननाय जायो जेरै औवा बिलाइ गोरानफोराव फिथोबो ओ थोबनो थाखाय जेरैयो फिथोब थोबगोन गावनि आ खु खुगाजों ओ बहननानै बियो थोबबोनाय जायो आरो बे बिलाइयाव फिथोबखौ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बिनो औ औ बिनि उनाव जोङो नोंनि गोसा रांनि जेरै दख'ना थावसिफोर फास्रा बे इनदि जिनि फास्रा बेफोरखौ जों ओ दानाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो आसारखौथ' गोबां बेसेनाव ओ फाननाय जायो आ बिनि बेसेनाबो गोबां आरो नोंथां जेरै जोङो आ आगसा औ बे ला था एमफौखौ जोङो ओ गोबां बेसेनाव फाननो हायो आरो बिनिफ्राय जोङो फिथोब मोनो बे फिथोबा गोबां ओ बेसेननि जायो आरो नोंथां जेरै दख'नाफोरानो गोबां फास्राफोरानो गोबां बेसेननि नि जायो जेरै जोङ इनदि जि जि इनदि ओ सि दख'ना दानोब्ला जोङो जेरै इनदि ओ आगसानि फिथोबखौ जोङो गिबियावनो एसे रुग्रोना लानांगोन सदा होनानै बिनि उनाव जोङो बे औ बे फिथोबखौ सान फोराननानै दोननांगोन बिनि उनाव जों बेखौ दैयाव सोमनानै जेरै जोंनि थावख्रि गनजों जोङो फिदिं फिदिं नायदाव नायदाव फिसा फिसा दिरुं महरै बे बेजे खालामनानै जोङो थावख्रिखौ नायदाव नायदाव फिदिं फिदिं लुनाय जायो बिनि उनाव जोंनि बर'फोरनि जेरै औ दख'ना फास्रा बि
आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै सोनानै समायना बर'फोरनि दख'ना फास्रा बेफोरखौ जोङो लाथा एमनिफ्राय फिथोबनि फ्राय मोननाय जायो आरो बेयाव ओ बेयाव जोङो जोंनि औ जोंनि बर'फोरनि जेरै हाजो आगर थाइगिर बिबार जेरै फारौ मेगन बैग्रि बिबार बेफोर आगरफोरखौ जोङो समायना रमायना बे फिथोब निफ्राय मोननाय सिफोराव जोङो सि बानायनानै बेयाव समाय समायना रमायना आगर एरनानै लानाय जायो आरो नोंथां गावनि आखाइजोंनो आरो औ बिनि बेसेनाबो गोबां आरो गोदो गोबां नङामोन गावनि आथिङाव गसंनो हानायसेबां जोङो खामायनो हायोमोन आरो ओ दाथ' बिनि बेसेनाबो गोबां जाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ नोंथांमोननि बेलायावबो जेरै ओ लाथा एमफौखौ माबायदि फिसिनाय जायो नोंथाङा
औ नंगौ नोंथ' थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो लाथा एमफौ खौ जोङो दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोना फिसियो बोगासिनो बैफोर लाथा एमफौखौनो जाहैयो फिसिनानै जोंनि आबै आबौमोना न'खर खुंनायाव रांनि जोबोद मदद मोनबोदों जेरै जोङो लाथा एमफौ फाननानैबो गोबां रांनि मदद मोनो लोगोसे जोङो फिथोब फाननानैबो जोङो नङाबा एबा जोङो फिथोबनिफ्राय इनदि खुनदुं बेखौबो जोङो लुनानै बे खुनदुंखौ जोङो फाननानैबो रां मोनो लोगोसेनो बै इनदि खुनदुंनिफ्रायबो जोङो गावनो न'आवनो जोङो इन्दि खुन्दुं लुनानै जि दानानै जेरै गावनि थाखाय फास्रा लोगोसे जोमग्रा जि बेफोरखौ जोङो दानानैबो गावबो जोङो समायना रमायना आगर होनानै जेरै हाजो आगर दावराइ मोख्रेब बोग्रि बिबार फारौ मेगन बेफोराव हरफोरखौ एरना लानानै जोङो गावनो न'आवनो सि दानानै लानो हायोमोन लोगोसे जोङो बैफोर दानाय जिफोरखौबो फाननानै जों गोबां रांनि मदद मोनोमोन मानो होनोब्ला अब्ला इन्दि जिया जोबोद दाम गोसा बेसेन गोसा होनना जोङो मिथिगौ आरो दा समावबो बै इन्दि जिफोरा जोबोद बेसेन गोसा जानानै फैबाय नङा होमबा? खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खोनादोंना लोगोसे इन्दि एम्फौ फिसिनोब्ला जोंनो गिबियावनो ओ बिदै नङाबा जोंनो फिथोबनि गोनांथि जायो जों बैफोर बिजिाबफोरखौनो जों हाथायफोराव मोननाय जायो नङाब्ला जोङो ओ गावनो गामियाव औ सोरबाफोर फिसिनाय बेफोरनि जोङो जोलै लाना फैनो हायो लोगोसे सेनो बैफोर फिथोफोरखौ जोङो लाबोनानै बिजि खुन्दुंजों जोङो सुथेना माने मोजाङै बेरायाव आलायना दोननांगौ दैैखाथि गोनां जायगायाव जाहाथे बेफोरखौ मोस्रोम बायदि एम्फौ एनलाया जानो हाया जेब्ला बै भिथोरनिफ्राय साख्रि ओंखारगोन जों बै साख्रिखौ मोजाङै जों गांसे जियाव बाथा होना दोननांगौ जेब्ला सख्रिया बिदै दैगोन अब्ला साख्रिखौ जोङो बिरहो होनानै जोङो बै बिदैफोरखौ थफा थफायै जोङो जि फ्राय बोखांनानै मोनसे गुबुन सानद्रियाव एबा जियाव जोङो मोजाङै दोन नांगौ जाहाथे बैफोर बिदैखौ जाहाथे मोस्रोमफोरा जानो हाया लोगोसे जोङो सम सम बै बिदैनिफ्राय एम्फौ लाथा फिसाया ओंखारबायनाा ओंखाराखै जों बेखौ नायनांगौ जेब्ला एम्फौ लाथाया ओंखारगोन अब्ला जों बैयाव बिलायखौ होनानै जोंङो बिदिनो ओ गेदेर खालाम नांगौ जेब्ला एम्फौ लाथा थाया देरबोगोन। अब्ला जोङो गोमोन मोननायनि उनाव जों बैखौ गांसे फाथो बस्थायाव जोंनि गाननाय गोजाम जि नङाब्ला बिदिनो थालिर थालिर बिलाइ गोरानखौ होना जोङो फिथोब खानो थाखाय दोननांगौ फिथोब खानाय नि उनाव जों बैफोरखौ बोखानानै जोङो ओ बै फिथोबनिफ्राय जोङो एम्फौ लाथाखौ जिरनानै फाननो हायो एबा जोङो बै फिथोब खौ जोङो गावनो न'आवनो जोङो इन्दि ओ खुन्दुंखौ जो लुनानै लानानै हायो लोगोसे बै एम्फौ लाथाफोरखौ जोङो हाथाय बाजारफोराव नङाबा जों गामिनि सुबुंफोरनोनो फानो नानै गोबां रां मोनो बै रांजों जोङो ओ न'खर खुंनायाव गोबां मदद मोनो खोनादोंना नोंथां